हेलौ।
नोंथां। खोनाबायना औ दे सानजौफुनि गोजोननाय आंनिफ्रायबो जासि हरग्रोनाय थाबाय नों
औ औ आं बाय जासिनायाव थाबाय। नोंथाङा ओ नोंथाङा बरथ'मान ओ फ्रि दंना टाइम होनो हागोन ना जेनेबा अ अ नों जदि माने फ्रि दंबा माने आं माखासे आयदानि सायाव लानानै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो।
अ नोंथाङा हागोन अ हागोन दे सार नोंथाङा सावरायजायो दे
औ माने आं नोंथांजों माने हान्था मेलानि बागै माने एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो माने ओ माने दानि जिबायदि हान्थाामेला आरो माने आवगाय जिबायदि हान्था मेला बेनि बागै माने एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो जिहेथु माने दानि आरो गोदोनि माने बु हान्था मेलानि बागै माने बुहुत दिडिफारेन्स माने सोलायनाय नुहदों माने नोंथाङा नोंथांनि एरियानि
खाथि खाला माने हान्था मेलाया माबायदि सोलिदों बेखौानेखौ एसेखेवना होनो हागोन नामा औ हागोन नोंथां आं जा आंनि मेगनजों नुबोदों बेखौ आं एसे एसेब्लाबो सुंदयै नोंथांनो फोरमायथिनो हागोन ओ बिदिब्ला नोंथांनो खिन्थानि आङो उन्दैनिफ्राय नुबोनाय जेनाखि जोंनि एरिया बा ओनसोलनि हानथ हान्थाामेलाया सिगांनिफ्राय लानानैहाय दा सिमाव माबायदि थासारिमोन आङो बेखौ सुंदब्लाबो आं नोंथांनो खिन्थानोसै
औ
ओ बुंनो थाङोब्ला दा नि मुगाखौथ डिजिटेल मुगा होननानै जोङो बुंनो हायोना नोंथां औ ओमफ्राय दा जों सिगांनि समायाव जोंनियाव सिमार्टफनबो गैयामोन ओमफ्राय लोगोसे बेफोरबायदि नेट अवार्डनि फेसिलिटिबो जों मोननो हायामोन।
औ औ थारैनो
हान्थामेलानि बाथ्राखौ बुङोब्लाथ जोबोद गाज्रि। बै समाव जेब्ला जों एसे उन्दै उन्दैमोन बै समाव थ माने लामायाव ना सेन ग्रेभेल गारनायखौ नुनोमोन ना ब्लेक टकखौनो नुनो मोनोमोन। जास्ट हाब्रु हा गोजौ गाहाय माने अखा हायोला दैज्लां बोथोर सफैयोला ओरैबायदि हाब्रु थाबाय जालायि साइकेल गंसे सालायो यि आरो मेसें बोथोर सफैयोब्ला ओरैबायदि दुफु दुफु गुफुर माने हाद्रिजों बुंफबनाय बेफोरबायदि ओ थासारियावहाय जों जोङो हान्था मेला खालामबोनो गोनां जादोंमोन बै समावहाय
औ थारैनो
समाव गंसे गारि खारबोयोला ओरै बायदि हाद्रि खुयो खाथि खालायाव थानोबो हाया आर ना माने बै समावहाय लामानि लामानि थासारियाबो मोजां नङैलाय लोगोसे हान हान्थामेलानि थासारियाबो मोजां नङा बेजों लोगोसे माखासे बोसोर फैयै फैयै फैयै फैनानै ओ बै समावहाय ओ सुबुंफोरा बिराद खस्थनि गेजेरजों हान नथामेलाखौ खालामबोनो गोनां जादों दा नोजोर बोयोब्ला नुनो मोनो माने बै समावहायथ‌ गंसे गामियावनो होननानै बुङोब्ला सोर बबे-बबेबा गामियाव साइकेल गंसेबो गैथारा आरो बबेबा गामियावहाय थोंजों यामाहा क्रास गोदोनि फुराना बाइक बेफोरखौल नुनो मोनोमोन ओमफ्राय सोरनियावबा गं गफा गंनै स्कुटि ओ माबा स्कुटार
औ औ
बेफोर गारि खारबोयोला माने बिसोरो माब्लाबानि समावहाय ओरैबायदि गाज्रि था कन्डिसनावहाय बिसोरो माने फेस खालामनो गोनां जायोमोन मोनसे गाज्रि थासारिजों बिसोरो मोगा मोगि खालामनो गोनां जायोमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय फैयै फैयै फैनानैहाय जेब्ला माखासे समनि इयुनावहाय जोङो बि टि सि एकर्ड नि बिनि ओ उनावहाय फैयै फैयै फैनानै एसे एसे जोंनि थासारिया बा ओनसोला सोलायबोनो हमदों जायनि जाहोनाव जि लामा बेवहाय लामा जाथावा ओरैबायदि हाग्रा माने इसेबो लान्दां जायगा बेफोरबायदिखौ नुनो मोनामोन जायनि जाहोनाव हाग्रा जों बुंफबनाय बेफोरबायदि गेजेर गेजेराव लामा बानायनो थाखै ओ जायगा नायै नायै सेन्ट ग्रेबेल गारबोदों हा गारग्रोदों हा गारनायनि उनाव सेन्ट ग्रेबेल गारदों सेन्ट ग्रेबेल गारखांनायनि उनाव माखासे सम ओ बारलाङै बारलांनानै ओ ब्लेक टक बानायनो थाखै थामथिम खालामदों दा जेब्ला सेन्ट ग्रेबेल जानाय स समाव जों हान्था मेलानि थाख एसे साबसिन सुबिदाखौ मोनदों आरोबाव बिनि इयुनाव जों जेब्ला ब्लेक हक जेरैबायदि नांग सुबिदाखौ मोननानै ओनसोलनि बा एरियानि सुबुंफोरनि जोबोद गोजोननाय मोनदों लोगोसे
औ
बिदिनो जा बेफोरबायदि ओ ओनसोल पाब्लिकफोरा ओमफ्राय मोजां हान्थि बे समावहाय आरो बेयो फैनाय आरोबाव साबसिन जों दा नोजोर बोयोबा नुनो मोनो जि जाहोनाव सोरबा मावग्रा कन्डाक्टार बा थिखादारफोरा एसे सोरबा गामिनि एसे फट खे बे मोनसे रिफायरिं जानाया जानाय नायलानि सायाव सु-सु-सुबिदाखौ जों नुनो मोन एबा मोननो हादों
औ
हेलौ
औ हेलौ हेलौ आंना माने नेट एसे प्रब्लेम जादोंमोन आरो औ औ खोनाबाय खोनाबाय दे।
औ दे दायो खोनानो हाबाय नों थांरनि आवाजआ ब्रेक जानानै दङमोन।
औ
ओफ्राय दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानबावो हान्थाामेलाखौ आं जा मोनथियो बेखौ सुंद फोरमायबाय नोंथाङा बेनि स सायावहाय ओ बांसिन नलेज दङबा।
औ औ थारैनो नोंथाङा बहुद मेहेर गोनां बाथ्रा जों माने एसे फोरमायनानै होलांबाय बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांनिसिम। हान्था मेला जिहेथु माने हान्था मेला माने दानि आ रो गोदोनि माने बुहुत सोलायनायखौ नुनो मोन्दों माने गो जेरै गोदोनि समाव माने गराइ गारि गराइ गारिखौथ नोंथाङा खोनाखादो जानांगौ
खोनादोंबो नुदोंबो नाथाय आं नोंथांनो बेखौ बुंफोरनो बावबाय।
माने गोदोनि दिनाव माने गराइ गारि माने बु हान्था मेला मोनसे
मोनसे बेफार मावनाय ताइमावबो माने बेखौ इउस मे बाहायनाय जोयोमोन बाहायनाय जायोमोन। औ नंगौ
उम बे दिनै माने मोनसे दाबसे जुदि हाथाय बाजार थांनाय समावबो माने गोदोनि दिनाव बे गदाइ गारिखौनो बाहायनाय जायोमोन बांसिनानो फ्रायानो माने जोंबो नुबोदों माने हेल'
हेल' औ खोनादों नोंथां दे बुं
ओ ओ औ